खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना खोनादों ना खोनायाखै
खोनादों ना औ खोनादों औ अ आङो नोंथांजों दसे ओ जोंनि बैसागु फोरबोनि बागै सावरायनायदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
औ बिब्दिब्ला आङो नोंथांनिसिम मोन ओरैनो फंनैसो बुंनानैसै बेनि उनाव नोंथाङा बुंबानो जाबाय ओ जोङो बैसाग गु होनोब्लाथ' मिथिखायो जे जोंनि बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि से रंजालि फोरबो जायखौ जोङो गासिबो बर' सुबुंफोरनि अनगायैबो गुबुन सुबुंफोराबो मिनथिगो बेबायदिनो जोङो बैसागु बोथोरखौ बोसोरफ्रोमबो जोङो ओ बैसाग दानाव फालिनाय जायो आरो इंराजिनि एप्रिल दानाव ओ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बैसागुखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फालियो आरो गाजा गोमजायै हगार हरो जोंनि दा ओ जोङो दैज्लां बोथोर सफैसै समाव जोङो बिफांनि बिलाइ गोरलै खिलिनाय दंफां ओ दा बिबारनि बिलाइ दाउखौनि गाबनाय बेफोरबायदिजों जोङो बैसागुखौ बरायनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोङो माखासे ओ मानो बे सानसिमहालागै गुबुन गुबुन रोखोमै फालिनायखौ नुनो मोनो आरो ओ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ
जेनबा जोंहा रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि आसाम हादोरावनो जोंहा गा सैबो जों आबाद गाहाय सुबुंफोरा बे रंजालि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ना बेहाय बुंनो थाङोब्ला बे आबादजोंनो हाय सोमोनदो दङ जोंहा जेब्ला आबाद गायनो ओ आबाद आबाद मावनो हाय सम जासि जाससि जायो बे समावनो जोंहा बे रंजालि बैसुआ फैयो आरो बेबोथ' ओरैबायदि मोनसे माने जों जायखौ रंजानाय होननानै बुङो जोंनि सुबुं माहारियाल' नङा बेनो जेरै जिब जुननिफ्राय लानानै बिथिं गासै बिफां लाइफां ओ गासैनिबो महर सोलायो आर ना बेजों लोगोसेनो जोंहा सुबुंफोरनि गोसोआबो ओरैबायदि गोरलै जायो जेरै बिलाइ बिफांफोरावहाय बिलाइ गोरलै खिनियाव बिलाइ सिरिनानै बिदिनो जोंनि ओ सुबुंफोरनि गोसोआ गोरलै जाखाङो बा उरां फारां जाखाङो आर ना बिलाइ गोरलै बायदि बेनिफ्राय बिदिनो सि सि बारनाय बे बिदिनो सुबुंफोरनि गोसोआ बावलि जायो जेनेबा रंद खांनो गोसो जाहाङो आरो बेबायदिनो थिग बिदिनो जोंहा जेरैहाय जोङो बे रंजालि फोरबो फालिनायनि सानसे आगोलावनो जोंहा मोसौ मैसो बा बायदिसिना जिब जुनारनि जोङो फालिनाय जायो आरो ना मोसौ बैसागु होननानै बे सानाव जों मोसौ समजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ गोदोनिफ्राय दोरोङारि समनिफ्रायनो जों हालेवनायाव बाहायो। बा जों जोंहा माइनाव महरै सिबियो नालाय बेखायनो जोङो बेखौहाय मोसौ बैसागु रंजालि फोरबोनि सानावहाय जों मोसौ बैसागु सानसे लानाय जायो आरोना बेवहाय जों मोसौखौ मोसौफोरखौबो थुखैनाय जायो जेरैहाय मिथिंगानि बायदिसिना मुवाफोर खांनानै जों जोङो बिब्दिनो मोसौनाव गाब फोननानै बा बैफोर मुवाफोरखौ मोसौनि मोदोमाव सारै सारै दैमा दैसाफोराव लांनानैहाय जों मोसौखौ ओ जोबोर मोजाङै थुखैयो बा जोंहा बेयाव थुखैनायावबो मोन्थोरबो रायो जोङो जेनेबा खुगा मेथाइ जोंहा गोदोनि फ्रायनो ओ खनबोनाय आरोना बिदिनो जोङो बेफोरबायदि मुवाफोरखौ सारनानै बोसोर बोसोर मोसौ मैसोनि हानजाया जोंहा बारिबाय था थों बा न'खराव बारिबाय थाथों आरोबाव ओ बारियलांबाय थाथों बेफोरबायदि होननानैहाय जों मोन्थोर रायो आरोना। बेबायदिनो जोंहा जेरैहाय मोसौनि बिफाफोर जेरै सुबुं माहारिया बिमा बिफाफोर थायो बिब्दिनो जोंहा मोसौ फोराबो जेरैहाय हालुवाफोर थायो बा जोंहा गाइ थायो बिब्दि जों मोसौफोरखौहाय बुङो आरो ना जेनेबा बिफा ओ बलद बायदि जाथों बेफोरबायदि होननानै आरो ना
बिदिनो जोंहा खुगा मेथाइफोर खननानै मोसौखौ थुखैनानै ओ मोसौफोरनि देहाखौबो स्र' खालामनानै होयो जाहाथे बिसोरबो फैबाय थानाय समाव जों आबाद मावनो थाखाय थियारि जानो हायोबा बिनि आगोलावनो जोङो एसे रंजानानै लायो आरोना गासैबो बेनिफ्राय बे
औ
ओ मोसौफोरखौ जोङो बैदिना थुखैनानैहाय उदां हगारनानै होयो आरो ना फोथाराव ओ जोंहा मोसौ न'नि मोसौफोराथ' जेरावबो गोजानाव थांखाया नालाय गावनि न'खौ सिनायनो हायो बेखायनो बिसोरखौबो उदां ओ गांसोफोर जाहैनो थाखाय गावनि गोसो बायदि उदां सानसे हगारनानै होयो। बेनिफ्राय बै साननिफ्रायनो जोंहा मोसौ बोरमा मैसो गासैबो जोंनि जिब जुनाराबो महर सोलायो जोबोर स्लिम स्लिम समायना महर लायो आरो ना बिसोरखौबो थुखैस्रनानै होनानै जेरै गासैबो माने जों बुंनो थाङोब्ला बे रंजालि बैसागुखौ जों बुहुमाव जुदि सोरबा हारि हारिमुवा जुदि हारि-हारिसाफोरा जुदि फालियाबा बियो जोबोर गोरोन्थि होननानै सानो आरो ना मानो होनब्ला जोंहा बुहुम नाङैनो गासैबो बिफां-लाइफांनिफ्राय लानानै महर सोलायो आरो सुबुं माहारिबा जोंहा जिब-जुनारखौबो जों थुखैनानैहाय स्र' खालामो बे मोनसे ओरैबायदि बुहुमाङैनो सोलायनाय आरो ना बे सोलायनायावहाय जोङो गावखौ रंजाहोनो हानाया जोबोर मोनसे मोजां ओ खोथा आरोना। जों मिथिंगाजों गोरोबनानै थांनो हानाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरोना बेबायदि नेमखान्थिया जाहाथे इयुनावबो सोलिलाङो दा जोंहा मानो होनोब्ला ओ जेरैहाय गोदान टेक्न'लजिजों दिहुनजानाय ट्रेक्टर आरिफोर ओंखारबाय अब्लाबो जोंहा जाहाथे जोङो मोसौ हालुवा गैयाब्लाबो जोङो जाहाथे मोसौ गायफोरखौनो फिसिनानै बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ फालिलाङो गासैबो बेखौनो आङो माने जोंनि हारिमुनि
गेजेराव माने फोरमायनो सानो बा खावलायनो सानो आरो ना बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ जों जाहाथे ओ खोमानानै गालाङा गोदान मुगा फैयोब्लाबो जोंहा बे फोर खान्थिया थालांबाय थानांगोन अब्लासो जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन आरो ना। बिब्दिनो बेनि उनावहाय जोंहा बैसागोनि से थारिख फैयो आरो ना‌‌। बे से थारिख निफ्राय जोंहा मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो आरो ना औ बे मानसि बैसागुनि सोमोन्दै आङो नोंथांनाव एसे सोंनो सानो जे मानसि बैसागुआवहाय जोंहा मा मा बायदिहाय जागायलाङोबा जोंहा बै स्नि सान फालिनायाव अ स्नि सान फालिनायावहाय मा मा बायदि मोसानाय बायदिसिना गाननाय जोमनाय एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङा
औ जोङो बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि जेरै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बर' माहारि जोङो बुंनो थाङोब्ला बर' माहारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायफोर गानो जेरै ओ दख'ना बेबायदिनो गोमो गाबनि गोजा गोथां बेफोरबाय मोनथाम गाबनि दख'ना गाबखौ गान्नायखौ नुनो मोनो आरो आर'नाइ लानायखौ नुनो मोनो हौवासाफोरा आर'नाइ गामसा आर'नाइ फास्रा बेबायदिनो गस्ला गुफुर गाननायफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो हिन्जावफोरा ब्लाउस गोजा गाबनि गानो आर'नाइ गोजा गाबनि लायो आरो बैसागु बोथोरखौ जोङो गोजा गोमो गोथां बे फोर गाब मोनथामजों बांसिनै समायनासिनै नुनो मोनो आरो जोङो मोसानाय बुङोब्ला बर' माहारिनि गोदोनिफ्राय जोङो सोलिबोनाय जा खुगा मेथाइ बेफोरखौनो बर' गामि गामि थांनानै न'खर न'खर हाबनानै ओ जोंनि गोद दोनि खुगा मेथाइफोरखौ लानानैनो रोजाबनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेवहाय मोसानो थाखाय जोङो रोजाबनो थाखाय माखासे बर' हारिनि दामजुफोर दङ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा जाबस्रिं बेफोरबायदि माखासे जोंनि बर' हारिनि दामजुफोरखौ लामनानै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो आसा खालामो जे जोंनि गोदोनि समनि बैसागु आरो दानि बैसागु गोबां फाराग नुनो मोनो बेनिखायनो जियानो जाथों जेब्लाबो फैगौ समसिमहालागै जे बैसागु बोथोरखौ गासिबो बर' सुबुं माहारिनि उन्दै गेदेर गासिबो फालियो बेखौ आङो आसा खालामो आरो खोनादोंना नोंथाङा
औ
औ जोंनि बैसागु बैसागुखौ जोङो स्नि सानसिमहालागै खुंनाय जायो नोंथां बुंनाय बाय दिनो जोङो बैसागुनि स्नि साननि जोबनायनि उनाव जोङो माखासे जा अनथोब मोननाय बेफोरखौ जोङो लाव खार ओंखाम बोथिसे जायो बेवहाय जोङो गासैबो ज' जानानै जयै जानायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोङो ओंखाम बेदरनिफ्राय लानानै जौ सेरेब बेफोरखौ लोंनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बैसागु बुङोब्लाथ' गोदो समनिफ्रायनो जोङो बांसिनैनो जौ जेरेब जुमायफोरखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय औ दानि समाव एसे खमखौ नुनो मोनबाय आरो औ नंगौ बिब्दिनो फालिनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय
नंगौ नंथां नंगौ बेनिफ्राय जोंहा बे ओ जोंहा स्नि सान फालि खांनायनि उनाव जोङो जा अन्थोबफोर हरो सुबुंफोरा गामि ओनसोलनिफ्राय अननानै माइ दं गय जरा फाथै जराजों बेफोरबायदि रांखौ बुथुमनानैहाय जोङो जोबथियाव मोजां सान लानानै जाहाथे कलेज फरायनाय बा फरायसालिफोराव थांनाय फरायसाफोरा जेबो उसुबिदा जाया बिदिनो जोंहा रबिबार बा बन्द' सानफोर लानानै जों गासैबो आबै आबौ बा उन्दै गथ'फोर जायफोरा गोजानाव मोसानो थांनो हाया बिसोरखौबो लाफानानै जोङो बोथिसे ज' जास्राङो आरो ना नोंथां जेरैहाय लावखार ओंखाम जानाय बेफोरबायदिनो जोंनि गामियावनो सोरानिबा न'खराव ज' गामि मोनसे जायगा लानानैहाय बिब्दिनो जास्राङो ओमफ्राय बे सानावहाय जोंहा बेदर फिसा बा जों जेरै ओ रंजानायाव जोंहा बा जोंहा बैसागु बोथोरावहाय गोबांनो माइब्रा बा माइ जौ गिसि बिदिहाय संनानै दोनो आरो ना जाहाथे रंजानायाव एसे एसे रंजानो हायो बेफोरबायदिनि थाखाय ओ जोङो बै जों जास्रांनाय सानावबो जों एसे एसे बेफोरबायदिखौ लायोबा जायफोराहाय जौ लोङा बा बिथांमोना साहाफोर लोङो बा मेथाइफोर जायो बिनि अनगायैबो जोंहा बेदर फिसा आरो ओंखाम बायदिसिना जानाय जाखायो नालाय बेजोंनो जोंहा हाग्रानि दिंखिया आरो जों बेखौ मोसौ थुखैनाय सानावबो खानानै जायो आरो जोङो बे ओ जों जेब्ला गासैबो ज' जा जानानै मोसानायनि अनथोबजों ज' जास्राङो बि दिनावहायबो सिख्लाफोरा बा आइजोफोराहाय जोंहा दिंखिया खेराादाबनि बायदिसिना मिथिंगायाव मोननाय मैगंफोरखौ खाबथिंनानैहाय जोङो बेदरजों जायो बा जों ओरैनो खुगा गोजाबो जायो जानानैहाय ओंखामजों बेदर जायो बेबायदिहाय बा जोङ अनला ओंख्रिफोर संनानैहाय बेदर फिसा एवनानै बिदि जास्रांनायखौ नुयो आरोना नोंथाङा
औ नंगौ नंगौ नंगौ। नोंथां अब्ला बिब्दिब्ला जोंना समा जानानै फैबाय नोंथां बिब्दिब्ला दोन्थ' जासिगोनना?
औ बेबायदिनो होननाय जायो आरो दे फोजोबथ'नोसै।
औ नोंथां।
औ दे दे